अ खोनादोंना अ अ जा जोंहा ओ मोनसे टपिक लानानै सावरायनायनि नामा?
जायो।
अ आचसा नारजि ओंख्रिखौ ओ नारजि ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे सावरायलायनि जोंहा ना?
औ
नारजि ओंख्रि होनबाथ' ओ जों बर'फ्रा फ्रायैनो मिथिगौ।
औ औ मिथिगौ।
आरो दायो नारजि ओंख्रिया ओ बर'नि मुङै जि आइ थ जि आइ थेक मोननायनि लामायाव नङा होमबा। उम दायो नारजिया माबेनिफ्राय जायो आरो मा खालामनांगौ नोंथाङा एसे मोनथिबायगोन नामा?
औ मिथियो औ।
औ
नारजि ना नारजिख थ' जोङो बे ओरैनो बेखौ माने गोरलैबा माने गोथां समाव फाथो होननानै बुङो आरोना फोरानबा बे माने नारजि जायो आरो फाथो ना जायो फाथो। बेखौ जोङो माने इसे माने एसे राय बा बा एसे खायसेया गोरलैयावबो फोरानो ना। बेलाय एसे मे खायसे एसे रादबनायफोरखौ फोरानो आरोना जाय फाथ थो ओंख्रि ना जायखौ जों जायोना फाथो। थ' सिनाखायो दा
नाय
औ बेखौनो माने खानानै सान्दुंआव फोरानो आरोना बेखौ फोराननानै बेखौ दोनो आरोना बेखौनो माने बे गोरान जाबा बेखौनो नारजि होनो आरोना ओरैनो नारजि बेबायदिनो जायो आरो नार्जिखौ माने सान्दुं फोराननानै दोनबानो औ संनायनि बेलायाव होनोबा नार्जिखौ संनोबा नोङो बे नार्जि गोरानखौ सिगां माने दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो मानि थाखाय सोमनानै लानांगौ होनबा बे नार्जिया माने एसे गुरै जानायनिना थाखाय आरोना माने दुइ घणन्टासो थिन घन्टासो सोमनानै दोनोबा मोजांसिन आरोना गोबाव सोमोबा जा माने ओमफफ्राय आरो बेखौ खारैजोंहाय ना सिगां रुदबनानै लाग्रोनांगौ आरो खारैसे एसे होनानै बेखौ माने रेबनायनि थाखाय एग्लिनानै लाग्रोनांगौ आरो खारैजों बिनि उनावसो माने से रुयोबा ना बेखौ सा ग्लिनानै औ साग्लिदो आरोना ओरैनो आरो जों बर'फ्रा बांसिन सिन नारजिखौ अमाजोंनो जायो होनांगोन ना औ बेलेगजों माने जायोबाबो माने बारा जाया आलुफोरजोंबो जायो औ खम जायो आरो नारजि अमा होनोमबा बर'फोरा बांसिन जायो आरो
जायो थ' ओ‌ नारज दैजों आरो बर' हारिमुजोंबो ए से सोमोनदो दं नङा होमबा
दङो औ
औ औ बिदिनो मानसि गारनाय समावबो जोङो नारजिखौ बाहायनाय जायो
औ
औ आरो माखासे नारजिफ्राव ओ मुलियारि गुनबो थायो जेन'बा नङा होमबा हेल' हेल'
दंना
दङ दङ दङ औ माने नारजिनाव आरो मुलिआरि गुनबो दङ माखासे उम उम ओै बैनो फाथो नोंथाङा दावाय होननाय बायदि औ फाथो फाथो गोखानिफ्राय फाथो गोखानिफ्राय मोनो नङा होमबा जोंनिथिंजाय फाथो गोखा होनो
औ फा थो गोखा औ फाथोआ मोननै रोखोम दं माने गोदै आरो औ खोनादो
उ औ खोनादों
फाथोआ गै आरो गो ओरैनो फाथो
हेल' औ
ए
औ हेल'
खोनायासै
उम खोनाबाय ना? औ औ औ खोनाबाय दे
आथोखालाव माखासे फोथायनायबो दङ आरो माने फाथो माखासे मानसिफ्रा माने फाथो जानानै माने फाथो जानानै खायोबा फाथैफोरा ना
औ औ औ खोनादों दे खोनादों
रानो बेफोरबायदि होनो आरोना गोखा जानानै खाबा
उम उम
मोना होननानै बुङोबा खायसेया बुङो आरो माने फाथोआथ' गोखा जाबाय नालाय ना खर'फ्राव दावखोनानै मानि बे जानायफ्रा माने मालाबा खर' मिदिंनो हागौ बे समाव नोङो फाथैनि सेराव थांनानै फाथैखौ खायोबा बे फा थैया माने बोरैबा बोखोलाबफ्लांनोबो हागौ बेयाव माने नों फाथै खौ खहा खालामनोबो हागौ बिनिखायनो माने खानो हामा बेफोरबायदि होननानै बुङो आरो खाय सेया आरो दंबावो उनदै जेरै ना माइ ना माइ ओंखार गोदान दानाव माने फाथो जानानै हाबहैनो मोना होनो आरोना
औ फाथो मानि नारजि नारजि ओंख्रि जानानै जेनबा ना औ औ उम
मानो होनोबा जेरै माइआ माने थराय फुनाय समाव हाबहैयोबालायनो माने बे नारजिया जेरै ना गोरान जों गोखाना बेदिनो बेयो ओंखारनायाबो माने ओंखारनो रोङि जायो बेफोरबायदि होनना फोथायनानै नारजि ओंख्रि जायोबा माने माइ माइ बे थ' - थफिननाय समाव बा माइ ओंखारनाय समाव हाफैनो आरो औ बिदि फो थैनायबो दं आरो औ आरो दंबावो जेरै माने सोरनावबा आलासि जाहैयोबा नारजि होननायखौथ' जों मालाबा मोनजाफेरदोंना मोनजाफेराखैना? माने नारजि जाहोनो हामा औ आलासिफोरनो नारजि जि जाहोनो हामा बेफोरबायदि होननाय फोथायनाय दं आरो मानो होनोबा
औ दङ
जिखौ जोङो माने गोथै बावगारनाय बा सोमोनदो गार नायावसो जा गाय जायो नालाय ना माने नारजि जायोबा सोमोनदो जोबलाङो बा
मानि नारजि अरगारनाय ना मा होनो हेल'
सोमोदो गारनाय बेफोरबायदि
औ औ उ
नानै जाबो औ दाबो फोथायनाय दं जानाय खौनो नुवा आरो खायसेया जायो खोमाना अब्लाबो बिदि नारजि ओंख्रि जाहोहरनायखौ जोङो खम आरोना नुस्रायानो
अ औ
औ
बेबायदि फोथायनाया गोदोनिफ्राय दं आरोना आथिखा
औ दङ हेलौ खोनादों ने हेलौ